नोंथां औ
ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ आंबो नोंथां नोंथांनिसिम गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ फिन जासिहरबाय
औ नोंथांजों आङो जोंनि जे बर'नि माखासे जे हारिमु बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां अब्ला नोंथाङानो गिबियाव फोरमायग्रोनो हागोन नामा जोंनि जे बर'नि हारिमु आसार‌ खान्थिफोरनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां जोंनि बर' हारिनि ओ मा होनो हारिमुनि सोमोन्दै होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियाव बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बर' नि दोरोङारि मोसानाय जेरै जोङो बागुरुम्बा एबा खेराइ बेफोरखौनो जोङो बुंनांगोन नोंथां ओं बेफोर मोसानाया जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि मा होनो ओ मोनसे सोलिबोबाय थानाय ओ मोनसे दोरोङारि मोसानाय होननानै जोङो बुङो आरो नोंथा जेरै जोङो बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय दोङो इनिफाय दोङो ओ मा होनो दौदिनि मोसानाय बेफोरनो जाहैबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि फोरबोफोराव मोसानाय मोनसे मोनफा मोनफा मोसानाय आरो नोंथां ओ जेरै आं दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों बागुरुमबा मोसानायनि सोमोन्दै बे बागुरुमबा मोसानाय होनना बुङोब्ला बे जोंनि बर'नि बागुरुमबा मोसानायानो जाबाय मोनसे मोनसे देहायारि मोनसे ओ मा होनो ओ मोनसे राफोद जाखांनाय मोनसे बयबो खोनाब्लानो बागुरुम्बा होनना मोसानाय नुबानो ओ मा होनो बिनि ओ देंखोखौ खोनाब्लानो माने मोनसे गासिबो बर'फोरनि मोदोमाव थानाय थैफोरा खास्राखाङो आरो नोंथां बे मोसानायखौ गुबैयै बागुरुम्बाखौ बर' आइजोफोरा एबा बर' हिन्जावफोरा मोसानाय जायो बे मोसानायाव गोबां नेमखान्थिफोर दोङो आरो गोबां बाहागोफोर दों आरो बे मोसानायाव बा गुरुमबा होनना बुङोब्ला जों बागुरुमबायाव गोबां जोंनि जेरै दावस्रि देलाय मोसानाय दोङो बेबायदिनो दोङो सिखिरि सिख्ला मोसानाय दोङो बेबायदिनो दोङो गोबां दोङो आरो नोंथां ओ दा बागुरुम्बा मोसानाय होनना बुङोब्ला बागुरुमबा मोसानायाव गुबै बर' हिनजावफोरा बेयाव मोनसे जोंनि दोरोङारि दामजु आरो गाननाय जोमनायजों गाननानैसो मोसानाय जायो जेरै जोंनि बर' आइजो फोरा मोसानो थाखाय बेहाय थियारि जायो जेरै दख'ना गोमो दख'ना एबा दख'ना बिदनखौ गाननाय जायो आरो लोगोसे बे दख'नानि गाबा जाबाय गोमो आरो नोंथां आरो जानजियाव खायो आर'नाय फास्रा खानाय जायो नोंथां एबा आर'नाइ फालिखौ आमफ्राय गोदोनायावबो लायो बिदिनो आर'नाइ बेनिफ्राय बिथांमोना गानो गाननाय हिसाबै जों ब्लाउस गोजाखौ गानो आरो आरो खुगायाव एबा लैबिस्थियाव लानाय जायो मेथाइनि मोनसे मेकाप एबा बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाप गोजा गाबखौ फुनना लानाय जायो आरो' गुस्थियाव बेखौ बुङो लिफिस थिग होननानै बुंनाय जायो नोंथां आरो बेबायदिनो मा होनो बिथांमोना ओ मा होनो ओ खाफालनि फोथा खाफालाव मोनसे गोसोम फोथा लानानै मोसानाय एबा गोजा फोथा आरो नोंथां बे गोजा फोथाखौ लानानै देलायनानै बेबायदिनो मोसा जायो आरो बागुरुमबाखौ नोंथां बे बागुरुमबा मोसानायाव दोङो ओ नोंथाङो ओ मा होनो दावस्रि देलाय मोसायोब्ला मा होनो खानाय हगारसारनानै मोसानाय जायो बेयाव ओ मोसानायाव दामजु हिसाबै बाहायनाय जायो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बिदिनो गंगोना बेफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां। बेफोर दामजुफोरखौ गुबैयै बर' हौवाफोरा दामनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो दामनानै मोसानाय जायो जेरै दावस्रि देलाय मोसायोब्ला बर' हिनजावफोरा माने खानाय हगारासारनानै देलाय देलाय मोसानाय जायो। बास्ल' बास्ल'नो आरो बागुरुम्बा मो बेबायदिनो खानाय हगारासारनासो मोसानाय जायो बेबायदिनो गोबां दोङो आरो नोंथां ओ मा होनो ओ बे मोसानायावनो मोनसे जोंहा मोनसे बर'फोरनि साब मोनसे दंबावो मोसानाय बेनो जाहैबाय ओ मा होनो ओ दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाय बे मोसानाया जाबाय बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाया मोनसे बाहागो आरो नोंथां बे दाहा थुंग्रि सिबै सिबै बर'फोरनि गोदोनि जोहोलावफोरनि मोनसे बिर बिरखौ बिर जोहोलाव फोरनि ओ मा होनो महरखौ एबा रो ओ मा जोहोलावजोफोरनि महर औ दाहाल थंख्रि लानानै दावहा नांनो थांनायनि मोनसे मा होनो नुथायखौ दिन्थिनाय जायो नोंथां। बे बेनि नेरसोन खान्थियानो जाहैबाय मा बर'नि गोदोनि नेरसोन खान्थि। बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजोनि नेम ओ मा होनो दावहा नांथांनाय खान्थिखौ देर देखायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो दंबावो आरो मोसानाय जोंनाव मा होनो ओ
नोंबाव बिदिनो गोबां मोसानाय आं नोंथांनो ओ फोरमाय हानाय नंला बेखौ मोसानायनि मुंखौ बाव बावनाय जाबाय नोंथां। बेबायदिनो गोबां मोसायो नोंथां आरो दंबावो। मोसानाय गेजेराव जोंङहा दोरोङारि जेरै दामजु लानानै खेराइ मोसानाय। खेराइ मोसानायाव बिदिनो दाहाल थुंग्रि दामनासो मोसायो। खानाय जायो खेराइखौबो खानाय हगासारानानै बर' आइजोफोरा आरो बेबायदिनो दङ' जोंहा दौदिनि मोसानाय। बे दौदिनि मोसानायानो जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां मोनसे मोसानाय। जेरै धोरोमजों लोब्बा दोङो आरो नोंथां। बे दौवदिनि मोसानायानो जाबाय जों जेब्ला खेराइ फुजा होयो बा गारजा फुजाहायो बे समाव जोंहा सासे दौदिनि थायो बे दौदिनिखौ लाना फैनाय जायो बे बेयाव सासे अजाबो होनना बुंनाय जायो जेरै खासे रायफोथि होनना बुं बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ब्ला मन्थ्र' रायो एबा जोंनि बर'नि धोरोमारि मन्त्रखौ रायो अब्ला बे दौदुनिया जाखांनानै मा होनो सिमब्रा सिमब्रि मोसानाय जायो जेरै जों दाहाल थुंग्रि लानानै बिथाङा मोसानानै मोसा मोसा बाथौखौ गिदिङो आरो सोरबा बिथांनाव माबाफोर जिउनि माबा मोनसे ओ खैफोदनि सोमोन्दै स सोङोब्ला बिथाङा रोखा रोखा फारियै दिन्थियो आरो बेबायदिनो बिथाङा मोसा मोसानो जोंनि बर'नि नेमखान्थिखौ दिन्थिनाय जायो नोंथां नोंथा दा नोंथां आं बेफोरबायदिनो आंनि बुंनांगौआ बेखिनिसै जोंनि बर'नि दोरोङारि
औ नों नोंथां जे जोंनाथ' हारिमु बुङोब्ला जोंहा जे जोंनि जे जोंनि हारियावहाय जानाय लोंनाय मावनाय दानाय मोसानाय मुुसुनाय दामनाय देनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जों मोनसे हा देमुना जौबुनो हायोना जेरैहाय जोंहा गावबा गाव जोंहा दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय दोरोङारि दामजु दोरोङारि मेथाइ बा मोसानाय बेफोरबायदिखौ जोंहा गावबा गाव दंखायो आरोना नोंथां। जेरावहाय आङो नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांनो सानदों। जे दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला बे दोरोङारि ओंख्रि बे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे जोंहा संनानै जाबोबाय थानाय बा आथिखालसिमबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। दोरों दोरोङारि ओंख्रिखौ जोंहा मा गुबैयैहाय जोंहा ओ खारै ओंख्रि बा खारदैजोंहाय जोंहा जानाय जायो आरो बिदिनो जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि दं जेरै बुंनो थाङोब्ला अनलाजों दाउ, नारजि अमा, सबाय साम', मैथा खांख्राइ बिदिनो नाफाम बाथोन ओ बिदिनो गोखा गोखै मैगं बायदिसि जफोरा बेफोरखौ जोंहा बेफोर जों माने गावबा गाव मोनफा मोनफा सोमोनदो दं आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो नारजि ओंख्रिखौनो बुं नारजि ओंख्रिजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे ओ‌ सोरबा सुबु सुबुं थैयोब्ला बे सुबुंखौ फबखांनानै बा सावखांना फैयोब्ला जोङो नारजि बिलाइ अरगारबोनांगौ। बा बे सुबुंनि मराखास बा सारादुआव जों मा नारजि ओंख्रि होनाय जायो। बेफोरजों जोंहा मा फोथायनाय दं होनना बुङोब्ला जे बे सासे थैनाय सुबुंजों जे जोंनि समाजा बा बे न'खरनि सुबुं सोद्रोमाफोरा बेजों जेबो सोमोन्दो गैला सोमोन्दो एंगारलाबाय होनना बिदि फोथायनाय दं आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों जोंहा अनला ओंख्रिनि बागै बुङोब्ला अनला ओंख्रियाबो जोंनि बर' समाजाव मोनसे गाहाय बिफाव लायो। जेरैहाय जोंहा हाथासुनि खुरनाय बा हाबा बे हाबायावहाय जों जोंनिया मा अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जाया। जेराव जोंहा अनला ओंख्रिखौ मा खालामो ओ हिन्जाव गोदानखौनो संहोनाय जायो आरो ना। एसे आ ओ जोंहा मा सारायसे बा खान्थासे जोंना संहैनाय जायो आलदा। बेखौ जुदायैहाय इसुङावहाय हौवा गोदा गोदाननि न'आव बेनि उनाव बेखौनो माने गिबियावनो गावनि फिसायनो होग्रोबाय बेजों जिरायफानाय लोगोनो होबाय ओमफ्राय बिदिनो सागारिं ओ रायजोफोर जिरायफानायनो एसे एसे होनानै बेखौ आग्लाय होनाय जायो जाहैबाय। जुदि बेखौ आग्लाय होनो हायोबा बे हिनजाव गोदानजों मा लोखि बा माइनाव फैफादों होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो बेफोर गासैबो दोरोङारि ओंख्रियाव जोंहा गाहायै बिफाव लायो होमबा जों खारदैखौनो बुंनो हायो। जों खारदैफोरखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जों खारदैखौहाय जेरैहाय नालेंखर फिथाइनि बिगुरनिफ्राय मोनो ओमफ्रायाहाय मैथ्रु बि बिफां थालिर बिफां बिदिनो सबाय दालि बेफोरखौ बिफांफोरखौ जोङो फोराननानै सावोब्लाथाय हांगार जायो। बे हांगारखौ जोङो दुफु दुफु जाखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो बेखौहाय जोङो दै होनानै सरनाय जायो बे सरनायानो जोंहा खारै गोबाब जायो आरो ना नों थां बेयो जाबाय जोंहा जे दोरोङारि जामुं बा ओंख्रिनि सोमोन्दै आं जे बुंनाय। बे--बेदिनो ओमफ्रायहाय जोंहा दोरोङारि गान्नाय जोमनाय। जोमनाय जे नोंथाङा जेरैहाय सिगाङाव फोरमायखाबाय जोंहा दख'ना, गामसा, जोमग्रा, आर'नाइ बेफोरबायदिहा जोंहा दो--दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो। जायखौ गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनो ओ दानानै लुनानै गाननाय जायोमोन आरो नों
फालांगिबो खालामनाय जायोमोन ओमफ्रायहाय जोंहा दामजुनि बागै फैयोब्ला खाम, सिफुं, से सेरजा, जथा, गंगोना ओ बिदिनो लाइग्रिद थरखा बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां बा औवा बायदिसिनानिफ्रायनो जों बुथुमनानै बानायनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै खामखौ जोङो बानायनो थाखाय मा खालामो बिफांखौनो दानफायनानै बेखौ गुदुं फलंनानैहाय बेहाय माखासे जिब जुनारनि बिगुरजोंहाय बेखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां खामखौहाय। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङो बा सिफुं बे सिफु जोंहा औवा औवानि बिज्लि जोंहा गुबैयै बानायनाय जायो आरो जोंनि बर' समाजावहाय बा जोंनि बर'नि दोरोङारि सिफुङा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे सिफुंनि गरङा गरंबा आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ सिफुंखौ औवाजों खालामनाय जायो थिग बेबायदिनो ओ थरखा थरखाखौबो जों औवाजों खालामो गंगनाखौबो औवाजों खालामो। बिदिनो सेरजाखौ बिफां बिफांजों लोगोसे माखासे जाथोसे रोखोमनि दुरुं बाहायनानै बे सेरजाफोरखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। थिग औ थिग बेबायदिनो नोंथाङा सिगाङाव फोरमायनाय बेजों दामनानै मोसानायाव जोंहा जेरै बागुरुम्बा मोसानाय दाावस्रि देलाय मोसानाय। थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोर खेराइ मोसानाय बे बेफोराव जोंहा बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा मोसानाया गुबुन गुबुन आलदा आलदा रोखोमनि आरो। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला। माने गुबुन गुबुन ओ स्टेपफोर बाहायनानै बा देखायनायफोरखौ बाहायनानै मोसानाय जायो आरो नोंथां थिगबायदिनो जोंहा दंबावो जोंनि माखासे दोरोङारि हाबा हुखा मावनाय दोरोङारि हाबा हुखा मावनायाव जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा बर' समाजाहाय जोंनिया आबादजों सोनारना थानाय आरोना सुबुंफोराहाय आबाद मावनाय जेरै माइ आबाद फाथो आबाद जुखाम आबाद बेजों लोगोसे माखासे बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जोङो जिउ खुंनाय जायो बा जोङो न'खर सोलिनाय जायो। बेजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय मोसौ, अमा, बोरमा, दाउ बेफोरबायदि फिसिनानै जोङो जिउ खुंनाय जायो आरो ना नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां उनफोराव सम मोनोबा खेबसे रायज्लायफिननोसै दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।